औ
औ नोंथां खोनादों
आदसा मा खालामदों नोंथां
नै आं ओरैनों दं नोंथां
आदसा ओमफ्राय जानायफोरालाय जाबाय नामा नोंथां
जाबाय नोंथां
आदसा बोथोरफ्रालाय माबोरै सोलिगासिनो नोंथाङा
ओ बिदिनोसै नोंथां
बिदिनोसै आरो ना नोंथां गेजेरावनो
अ अब्ला नोंथाङा दायो फ्रि दं नामा। नोंथां?
औ फ्रियालाय दंमोन नोंथां। औ नोंथां फोरमायनो हागोन।
ओ टपिकआ बेनो जे ओ जोङो। उन्दै समनिफ्राय लानानै बा देरनाय। ओ उन्दै समनिफाय जे देरनानै जोङो। उन्दै समाव जोङो माबादि आखल आखुखौ सोलोंनानै लानांगौ। बा जोङो फास्ट समावहाय बोरै फरायनांगौ आरोना बेफोरनि सायावहाय नोंथांजों सावरायनो लाबोदोंमोन आरो आं।
आदसा-आदसा अब्ला आं एसे फोरमायना होनसै नोंथांनिसिम।
औ नोंथां जागोन दे।
स ओ जोङो बिदिनो फार्स्ट समाव जोङो गथ'फोरखौ। फोरोङोब्ला बिदिनो गोबां ओ जोंनि हांखोफोरजों बा इंलिस हांखोफोरजों फोरोंनाय जायो आरोना नोंथां। जोङो सिनो थाखाय जो औ जोो बिदिनो फार्आवहाय जोङो बर' हफोरखौ सिनायनो थाखाय बिदिनो गथ'फोरखौ। र' जनियाव बेफोरखौ फोरोंनाय जायो आरो लांदां ओमफ्राय जों बेजों औ आरो औ आरो जोङो बिदिनो। फोरोंनो ए बि सि बि इ एप जि ओस आइ जे के एल एम एन अ पि कउ आर एस टि इउ भि डाब्लिउ एक्स वाइ जेट बेफोरखौ फोरोंनाय जायो आरो। जे इंलिस हांखोफोराव जे बिसोरो फरायनो हानायनि थाखाय।
आरो जोङो बिदिनो हांखोफोर होनबावब्ला जोंहा बिदिनो बर'फोरनि हांखोफोर दङब्ला। अ आ गुसुं गोलावै गुसुं गोलाव गुसुं गोलावि इ ऐ ओऔ बेफोरखौबो बर'नि हांखोनि सिनायनो थाखाय बेफोरखौबो गथ'फोरनि थाखाय फोरोंनाय जायो आरोना नोंथां। फरायनाय समाव उन्दै समावहाय आरो जोङो बिदिनो। माबोरै आखलखौ सोलोंनानै लानांगौ होनोब्ला जोंहा बिदिनो। न'खरनिफ्रायबो जायो आरो बा फोरोंगिरिफ्राबो ओ जायो आरो। बिदिनो जोंहा खायसे बिमा फिफाखौ नायोब्ला बिदिनो गोबां आ गाव गावनि फिसाफोर। औ ओ बिदिनो गोबां नस्थ' खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै फार्स्टआवनो जोङो होननो थाङोब्ला बिदिनो बिमा -फिफाफ्रा ओ बिमा फिफाफोरा बिदिनो गाव गावनि गाव गावनो बिदिनो बिमा बिफा थायो बिदिनो गोबां गावनि फिसाफोरखौ न खालामनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै होनोब्ला जों फार्टनो मबाइलनि सायाव जों रालायनि मबाइलखौ जोङो बिदिनो गथ'फोरा थाब थाब एगारना होयोब्ला बिदिनो गोबां गोहोम ओ बिदिनो बेफोरजों गोबां आखल खिखल सोलाय गोन आरो। मानोना बिसोरो बैफोर मबाइलफोरखौ मोनदावनानै। बा लोगोफोरनो कनथेक्ट खालामनानै बेफोरनि गेजेरावबो बिदिनो गोबां जेंना जेंसि फोर जानायखौ जों नुनो मोनगोन आरोना नोंथां। आरो जोङो बिदिनो नायनो थांबावोब्ला आखलखौ जोङो जेरै बोरै सोलोंनानै लानांगौ होनोब्ला जोंहा उन्दैनिफ्रायनो जोङो आखलखौ सोलोंनानै लाखानांगौ आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो औ। मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां ओ जनानै बेफोर नांगौ जोंनि बोसोनफोर बा जोंनि आखुथिफोर आरो जोङो बेफोरखौ हायाब्ला जोङो बिदिनो सोरबा गेदेर औ बिदिनो जोङो सोरबा गिदेर सुबुंनावहाय बिदिनो जोङो जोंनि रावफोरखौ मोजाङै फोरमायनो हायोब्ला ओइ आसोल होनलायलायजायोब्रा मास्टारफोरखौनो बेफोरो जोंनि माबा नङा आरोना नोंथां बेफोरो जोंनि उन्दै समनिफ्राय आखल सोलोंनाय नङा जे जोङो जोंनि ओ फोरोंगिरिफोरखौ गुरु होननानै साननांगौ आरो ना नोंथां जे जायफोर फोरोंगिरिफ्रासो जोंना आखल आखुखौबो एसे फोरोंनानै होनाय जायो आरो बेफोरखौ जोङो बेखौनो मान सनमान होनायखौ जोङो औ जोङो बेफोरखौ मान सनमान होनायखौ जोङो उन्दैफ्रायनो सोलोंनांगौ मानोना जोंहा बेफोर मास्टारफोरखौ जोङो जे मान सनमान होआबा जे बेफोरनि सिगाङावनो जोङो आ थांखु बिरि सिग्रेटफोरखौ जोङो सोबथिंनानै खिन्थायोब्ला बैफोर जोंनि आखु नङा आरोना नोंथां
औ औ औ
औ आरो जोंहा बिदिनो सोलों सोलोंथाइ ला ओ सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो जोंनि मास्टारफोरजों गुलि गुलि जानांगोन ओमफ्राय जोङो जोंनि मास्टारफोरजों जोङो मोजां मोनजानाय जानांगोन बेफोरो जोंनि आखुआ आरोना नोंथां जों उन्दै समनिफ्राय बेफोरबायदि औ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो बेफोरबायदि आखुफोरखौ बिमा फि बा बिमा बिफाया एसे एसे सोलोंनानै होखानांगौ आरो ना जे बिमा बिफाया गाव गावनि फिसाफोरखौ ऐखौ जाम्बा होन ऐखौ लरग होन इदि होननाया जानाय नङा आरोना नोंथां मानोना बिसोरनि गोसोआव हायो बिदिनो उन्दै समनि गोसोआवहायो बिदिनो थाब थाब ओ रावफोरा हाबनायखौ जोङो नुनो मोननाय नंगौना नङा नोंथां
नोंगौ नोंगौ नोंगौ
औ आरो बेफोर बिमा बिफायानो बिदि होननो फोरोंङोब्ला बिसोरो बिदिनो गावनिफ्राय देरसिन सुबुंफोरखौ ओ नामजोंनो खारिनायखौ जोङो नुनो मोनगोन बा बिसोरखौहाय बिदिनो राव खारनायखौ जोङो नुनो मोनगोन जायफोरा बेफोरो गियानफोरखौ गियानफोरा जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा आरोना नोंथां
नोंगौ नोंगौ
औ औ बिफोर गियानफोरखौ माने ओ उन्दैनिफ्रायनो माबा बिमा बिफायानो फोरोंखानांगौ आरो मानोना उन्दैनिफ्रायसो फोरोंखा बासो बिसोरोहाय देरनानैबो बैफोर आखल आखुफोरखौ लागोन आरो ना नोंथां ओ नोंथाङाबो दा ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औहा जोङो आ नोंथाङाथ' फ्राय खोथाफोरखौनो बुंलांजोबखाबाय ना नोंथां
औ औ
औ जोङो इदिनो उन्दै समनिफ्रायनो इदिनो आखल आखुफोरखौ सोलोंना लाख खानांगौ आं देरनायनिखौ खिन्थानोसै आरो ना नोंथां
औ औ औ जागोन
देरो ओ जों उन्दै बोसोआवनो जि सोलोंबोखानाय बेफोरखौ जोङो गेदेर बैसोआवबो सोलोंफैनो हागौ आं पार्सनल गारजिखौ होननोसै आरोना नोंथां बे गारजिया बेनो जे जोङो उन्दैयावनो बिदिनो गारजि आखल आखुफोरखौ जोङो सोलोंनानै लाख खायोब्ला देरैसि देरै देरैसि देरै बे आखलफोरानो जोंहा एखेयानो थाखागोन नंगौ ना नङा नोंथां
नोंगौ नोंगौ नोंगौ
औ जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो गोबां ओ जे सु बै सासे सुबुं बा गावनि न'खरनि सुबुंफोर जोंनो बिदिनो बखि फिनजानायफोरखौ जोङो खोनानो मोनगोन आरोना नोंथां। जायनि थाखाय बिदिनो गोबां बिमा बिफायाबो लासिंसिं जानांगोन। आरो ना नोंथां।
नंगौ।
जायनि थाखाय औ बेखायनो जोङो जायनि थाखाय मानो सोङो उन्दैनिफ्रायनो सोलों ओ गियानफोरखौ जोङो मानो होनांगौ होनोब्ला बेफोरनि थाखायनो। जोङो बिदिनो उन्दै समाव गियानखौ सोलोंना लाखाब्लासो बा जोङो गियानफोरखौ उन्दै समनिफ्राइनो सोलोंखाब्लासो।
सुबुंफोयजोंबो बेयो ओरैबाय दि आंखौ ओरैबायदि ओ मोजां बेफोर मोजां गियानखौ सुबुंफोरनि गेजेराव नांलायलायनाय जोङो
औ। बिदिनो सुबुंफोरखौ नुबावो। हायो जि देरनानै जोबोर मोजां आखुनि जागोन बा बिदिनो गोबां गिदिर मानसि जानो हागोन बियो सानो आरो ना नोंथां। नाथाय खायफाया जेरै गाज्रि सोलोंनानै जे गाज्रि सोलोंनानै फैनाय आखल आखुफोर।
बिमा बिफानिफ्रायल' जाजोबा बिसोरो गाव गावनि थाखायबो जायो। जे बिसोरो क्लास सेभेन ओइद नाइन टेन बेफोरावहाय बिदिनो गथ'फोरारा गोबां फाल्थु जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरै होननो थाङोब्ला बिसोर गाव गावनिनो लोगोफोरखौ बासि नायखौबो बासिनांगोन आरो नोंथां बैफोरजोंबो आखल आखुफ्रा हाबफायो। मानोना सानसे सानसेया सानसेजोंनो सुबुंफोरा समान जानो हाया। मानो होनोब्ला जोङो नायनो थाङोब्ला बिदिनो सासे
औ।
जे सु गावनि लोगोआ जे निसा जिरादफोरखौ लायोब्ला। आ बिदिनो न' आसोल लालायदोलै दिनै। खोनसेया निसा बेफोरजोंबो जोबोर मोजां बिदि होनलाय लायोना लाया दे नोंथां?
ओ औ होनो होनो होनो नोंगौ नोंगौ।
औ बेफोरबोहाय बिदिनो गाव गावनि आखुफोराव बिदिनो गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो। बेनि थाखाय जोङो ओ गाव गावनि लोगोफोरखौ बासिलायनांगोन। आरो जोङो बिदिनो गाव गावनि सायावबो फोथायनानै थानांगोन बा आब्रुथि लाखिनांगोन। मानोना जोङो सासे बिदिनो मोजां गथ' जानोबा मा मोजां गियान सोलोंनो ब्ला जोङो गावनावहायो साननाय हनाय बा आब्रुथिखौ जोङो लाखिनांगोन आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो नै जोङो नायनो थाङोब्ला।
आ जेरै
आ-आथिखालनि जुगाव जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो गियानानो जोंनिया बयनिफ्रायबो दायो। देरसिन जानान फैदों मानोना जोङो बिदिनो नुनो मोनबावो जे जोंनि खाथि खालाफोराव जे ओ गोबां बिदिनो नों गथ'फोरखौहाय बिदिनो गोबां ओ जोङोहाय बिदिनो। मोजां आखल लानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बा जोङो गाज्रि आखल लानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। बिसोरो उन्दै समावहायो मोजां सोलोंनानै फैखाब्ला बिस्रा साननाय हनायफोराबो गिदिर जाबयो नाथाय जोङो बिदिनो गेजेर जरावहाय नु बावो जे गथ'फोरखौ खायफाया मोजां जायो खायफाया गाज्रि जायो मोजां गियान मोननानैबो। मानोना बिसिना लोगोफोरा बांनायनिफ्राय बांबाय। बांनायनिफ्राय बांबाय आरो ना नोंथां जायनि थाखाय बिसोरा बिदिनो गोबां मा होनो बिदिखौ। गावजों गावनि गेजेराव बि जे। बेरायहैसिनाय बेफोर आखल आखुफोराबो हाबफायनाय जायो। इिसाजताय इिसाजतखौ लायोबा सासे सुबुंआ। बेनसार जिराद फ्राय थाबनो। खारनो हाया बा बेफोरनि स बेफोरखौ गारनो हाया आर ना दा बेफोरो जोंनि आखल आखु नंआ
औ।
औ मानोना जोङो उन्दै बैसो। देरना ओ जोङो देरोब्ला जोङो देरनानै बिदिनो गोबां। मास्टारफोरनिफ्रायबो जोङो सोलोंथाइ मोनो। जेरै जोङो सोलोंथाइ मास्टारनि बोरै सोलोंथाइ मोनो होनोब्ला जोंहा बिदिनो मास्टारफोरा जो मोनसे मोजां मोजां बाथ -थ्राफोर जोंनो खिन्थायो जेरै मास्टारफोरा जोङो खिन्थायो जे जायो बेफोर बेफोरखौ मावब्ला बिदि जायो बेफोरखौ मावब्ला बिदि जायो जोङो मास्टार खिनथायोना खिनथाया नोंथां औ मा- -स्टारफोराबो मास्टारफोराबो जोंनोहाय गोबां गियानफोरखौ होनाय जायो आरोना नोंथां
उम उम उम
जोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ खुगानि रावजोंनो फोरमायनो हाला नोंथां जों दसे सम लायरायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो ना नोंथां बिदिब्ला नोंथां औ नोंथां दे बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै आरो ना नोंथां
हामबायसै